औ न'दां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय नोंथां।
मोजांहैनो खोनादोंना नोंथां?
औ मोजाङै खोनादोंदे।
बिदिब्ला नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जादों
औ।
जों आङो सानफ्रोमबोनि जिउनि माखासे बाथ्राफोरखौ रायलायहरनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा रायज
औ औ औ रायल औ हागोन दे हागोन दे नोंथां हागोन दे।
बिदिब्ला नोंथाङा जि सानबोनि जिउआव गावनि मेलेम एबा गोसोखौ गोजोन लाखिनो थाखाय नोंथाङा मा मा खालामो एसे फोरमायना होनो हा हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां अह ओरैनोथ' जों सुबुं माहारि हिसाबै जोङो गावनि जिउखौ रैखायै लाखिनो थाखाय बा गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो माखासे ओ मोजां गोसोयै साननांगोन जोङो ओ मालायनि खहा जानायखौ जोङो ओ बिदि गाज्रि गोसोयै साननायखौ जोङो गोसोआव लाबोनाङा आरो। जेब्ला नोङो गावनि गोसोआत ओ गावनि गोसोआ जुदि थिगबा नोंनि गासैबो थिंकिंआनो नोंना फ्रि जायो आरो। जायखौ जेरै नोङो हमनानै ला जे नों माबा मोनसे ओ बबेबा जाय गायाव थांनानै नोङो दाय मावना फैयोबा नोंनि गोसोआ नों गावनो ओ गोसोआव बोरैबा मोनसे खें खें मोनबाय थायो आरो नोंनि थिंकिं माखासे मेलेमफोरा थिगै था थाया आरो। दा गावनि देहाखौ एबा गावनि जिउखौ नोङो गोजोनै लाखिनोबा नोङो गुबुन गुबुननि इनाय मावनो हानायनाय नङा नों गावनि गोसोखौ जेब्लायबो साफायैनो लाखिनांगोन ओ अब्लानो नोंनि गोसोआ बा नोंनि ओ जिउआ ओ सानफ्रामबो मोजाङैनो बारलाङो आरो।
औ नोंथां जिहेथु जोङो सानफ्रोमबो अरायबो मोजां साननांगोन नङा होमबा नोंथां?
माव दांग
जिहेथु बाथ्रायाव दङ जोंनि गोसोआ माबे गाज्रि माबे मोजां बेखौ हमदां हाया होननानै नङा होमबा?
दा नोंथाङा ओ नोंथांनि जिउआव ओ बेफोरबायदि गाज्रि ओ माबाफोर साननायफोर माबाफोर थायो नामा नोंथां? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां बिदिथ' गाज्रि साननाय गाज्रि साननायफोराथ' फैयो नाथाय नाथाय नोंथां थेवब्लाबो जोङो बै गाज्रि साननायफोरखौ होखारनो थाखाय एबा जोंनि मेलेमाव मेलेमनि निफ्राय जोङो गोजानाव दोननो थाखाय जोङो ओ जिहेथु आंनि बेलायाव आं मोजां मोजां बिजाबफोर फरायो
औ औ औ
मोजां मोजां बोसोनफोर खोनासङो जेरै इउटुबाव जों मोजां मोजां भिडिय'सफोर मोनो जाय भिडिअ'स फोरनिफ्राय जोङो माखासे जिहेथु मटिभेसन मोनो। बेनिफ्राय जोङो गोबां सोलोंनो हायो आरो जों जोंनि नेगेटिभिटि एबा बै आ गाज्रि साननायफोरखौ होखारनो हायो आरो थिग बे बासथायानो जोंनि मेलेमखौ जिहेथु मोजाङै लाखिनो थाखाय एबा गोसोखौ गोजोन लाखिबाय थानो थाखाय जोङो माखासे एक्सारसाइज एबा व्यामफोर खालामनोबो हायो आरो जायखौ आंबो खालामगासि खालामबाय थायो सानफ्रोमबो जिहेथु जोङो मेलेमा जेब्ला जोंनिया गुदुं जायो ए बा बेले बेजे साननाय फैयो अब्ला जोङो बै गोलावहां लानाय हगारनाय ब एक्सारसाइस एबा बियाम
औ औ
स्किलखौ खालामनो हायो जिहेथु जोङो गन्थं फारसे थिं हांखो गोलाव हां लानानै आरो दसे लाबथानानै आरो गन्थं फारसेथिं आगदाथिं लायोबा आगसिथिं हगार हरनांगौ आगसिथिं लानानै आरो आगदाथिं हगार हरनांगौ इंराजियाव बेखौ दिप ब्रिथिं होननानै बुंनाय जायो नोंथां। आरो लोगोसे दोङो मेडिटेसन बेबायदिखो खालामनो हायो जोङो ध्यान खालामनाय ध्यान। खालामनायनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि मेलेमखौ मोजांहै लाखिबाय लाखिनो हायो नोंथां।
औऔ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां।
आरो थिग बेबायदिनो सान सानफ्रोमबोनि जिउआव नोंथाङा जिहेथु गावनि देहाखौ अरायबो यां एबा सेंग्रायै लाखिबाय थानो। थाखाय नोंथाङा माबाफोर खालाम नामा नोंथां?
औ नोंथां अ जोङो अ गावनि देहाखौ साखोन सिखोनै एबा सांग्राङै लाखिनो थाखाय जोङो अ सानफ्रामबो हामबोआ मर्निं अवाक खालामो जायखौ जों फुङाव जोङो खारो अ फुङाव जोङो बा रिंगासोआव सि सिखारो जोङो मारैयाव सिखारनानै जोङो नै घन्टाखौ जोङो मर्निं ववाक खालामो आरो। आरो जोङो फुङाव जोङो थाबायो अ गावनि देहाखौ आ एसे सांग्राङै लाखिनो थाखाय आरो लोगोसे जोङो बेलासि समाव जोङो आ बा रिंगानिफ्राय जोङो आ स्नि रिंगासिम जोङो खारो आरो। रानिं खालामो आरो लव
औ नोंथां जिहेतु फुङाव जों थाबायोब्ला जोंनि मुदफोराबो मोजां जायो नङा होमबा नोंथां जि तु जोङो आरो फुंनि बै सान्दुंफोरनिफ्रायबो जोङो बै भिटामिन दि खौ जोङो एबजर्ब खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो थिग बेबायसानो अ नोंथाङा बायदिसिना बै आ बादायलायनायनि एबा कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि प्रिपेरेसन खालामगासिनो नामा नोंथां?
औ नोंथां अ दा जिउ खुंनो हिसाबै मानसियाव जिउ जुदि नोङो। अ मोनसे संसार जानो हिसाबै बा मोनसे गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हिसाबै जोंनो। अ लाइआव माबा मोनसे ओ गोनां थि जायो अ साख्रि बाख्रि नङाबाबो नोङो माबा मोनसे गावनि स्किल डेभेलप नि थाखाय नोङो गावनो सोलोंनानै लानानै जोङो इयुनाव संसार जालांनो हानायनि। मोनसे ओ लामाखौ जोङो गावनो बानायना लानांगौ जायो जिहेथु बेनिखायनो ओ आंबो सम सम माने बेफोरबायदिनो डिफेन्स लाइनाव माबा बिदिनो बायदिसिनानि ओ माबाफोर जब ओंखारोबा आं बेफोराव बाहागो लायो नोंथां
औ नोंथां जिहेथु नोंथाङा जिहेथु नोंथा नोंथाङा ओ बैफोर आनजादफोरनि थाखाय साखा फारा जागासिनो दङ थिग बेबायदिनो नोंथाङा सानफ्रोमबोनि खामानि एबा जिउआव सानफ्रोमबो नोंथाङा माबादि समखौ सामलायो एबा मेनेज खालामो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन हागोनना मा नोंथां जिहेथु जोंहाथ सम सम होनना बुंङोब्लाथ बुङोब्ला समाथ' जों रावखौबो नेनानै थाया नङा होमबा नोंथां जिथु मा‌गा माब्ला बारलाङो जों गावखौनो जेबोखौनो थाल मोना।
नंगौ नोंथां नंगौ दा ओ नोंथांनि सोंनायाव थिगानो ओ जोङो जिहेथु गावनि जिउआव साक्सेस जानाय हिसाबै ओ जोङो गोबां खस्थ'खौथ'' जों मावखानांगौ जायो मानसि हिसाबै ओ नों ओ माबा मोनसे मोननो गोनांबा माबा मोनसेखौ नोङो खोमाना लानांगौ जायो आरो दा आंनि बेलायावबो एबा बेबायदिनो ओ गावनि जिउखौ दानो थाखाय गोबां खस्थ' खालामगासिनो आंबो दायो ओ जायखौ जोङो ओ फुंनि समाव ओ जोङो ओ मरनिं वाकखो खालामो बेलासियाव आङो खारो थिग बिदिनो ओ साननि समावबो माखासे न'नि खामानिफोरखौ दोनथ'नानै मबाबो माखासे ओ बिदिनो बिजाबफोरखौ नायनो गोनां जागासिनो आरोखि आं दा दा जुदि आङो बैफोर जुदि ओ माखासे टाइमफोरखौ होसोआबा टाइमजों जुदि खारफायोबा माने माखासे खामानि या थालाङो आरो ओ जेरै मानसि हिसाबै जोंनाथ' ओ गोबां खामानि थायो नङा होम नोंथां औ दा बैफोर खामानिखौ खौ जुदि नायोबा समजों ओ लोगोसे खारफानांगौ जायो आरो नोंथाङा
औ नोंथां
औ अबेबा मोनसे खामानिखौ आं बेखौ दा मावगोन बेखौ आं दा मावगोन बेबायदि जोङो खालाम दोनोबा खिन्थु ओ मानसि हिसाबै मानसिनि जिउआव साक्सेस जानायखौ नुहरा आरो
ओ जों जा गोसोखांदों बेखौ सम औ सम थानायावनो जोङो बे खामानिखौ जोङो मावना लाखानांगोन आरो अब्लासो जोङो ओ इयुनाव जोङो साक्सेस जानाय बेबायदि लामाखौ जों नुहुरो आरो
नंगौ नोंथां जिहेथु जो समा माब्ला बारलाङो जों रावबो हमदांनो हाया नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां‌ नंगौ
जिहेथु बेनिखायनो जुदि जोङो दिनै मावनो गोनांखौ गाबोन मावगोन होननानै ज्राब गारना दोनोब्ला जों गावनो उनाव भुगिनो गोनां जायो
औ नांगौ नोंथां नंगौ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथाङा बेबायदिनो साख्रिनि आन्जाद जफेरबाय नामा नोंथां
औ आं गोबांबार बिदिनो ओ जफेरबायबो लोगोसे ओ माखासे दङ बेफोराव आङो समनि आंखालाव एसे न'खरफोरनि प्रब्लेमनि थाखाय आं थांनोबो हायाखै
औ नोंथां
ओ जबैनो गोबाङानो जब आङो बिदि जब नागिरनानै
जिहेथु दाथ'ओ जिहेथु कम्पिटिसना गोबां बांबाय नङा होमबा नों
औ नोंगौ नोंथां नांगौ बे बे मुगाया बादायलायनाय जुग जाबाय आरो नों जिउआव साकसेस जानोबा नों बादायलायनायखौ एखेबारे बेयो सिउरखा आरो दानि जुगाव ओरैबायदि आरो नोङो जबनि बेलायावबो नोङो पस्टआ फैगोन नोंना एस' दुइस'ल सेजौ बा नैजौ फैगोन खिन्थु बेहाय जाय जब नागिर्रा बेनि अनजिमाया बांद्राय जायो आरो नोङो सेजौ बा नैजौ जबनि जायगायाव ओ सुबुं अनजिमाया ओ दाइन रोजा दाइनजि रोजा गुजि रोजा बैफोरबायदि सुबुं जायो आरो दा बैफोरबायदि ओ जब नि आंखालाबो जोंना एसे खमायदों ओमफाय सुबुं अनजिमाया जोंना बां दों साख्रि नागिरनायनि माखासे सुबुंफोरा बांदों बेफोरनि थाखाय ओ गावनो गाव जिउआव साक्सेस सानोबा एसे खस्थ'खौ खालामनांगौ जायो आरो नोंथां
औ नोंथां जिहेथु जोंहा समाबो जोबना फैबाय नोंथांजों सावरायनानै गोबां मि थि बाथ्राफोरखौ मिथिनो हानानै गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ जागोन जे नोंथां बे समाव नोंथांखौबो ओ दान्दिसे सावरायनायाव समहोनो थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां